हेल' नोंथां। औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
आङो दं नोंथां न'आवनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं एसे बाथ्रा सावरायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ जायो नोंथां सावरायजायो।
औ आं नोंथांजों दावबायनाय बे दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायज्लायनो सानदोंमोन आरो। जों दावबायनायखौथ' गोबां रोखोमै दावबायनो हायो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो हाजों अख्रांजों बा दैजों बेफोरबायदि गोबां रोखोमै दावबायनो हायो। बेफोरनि दावबायनाया सुबुंखौ खौ माबायदियै मोजां खालामो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे नोंथांजों सावरायज्लायनो सानदों आरो
औ।
औ नोंथां।
औ नोंथां रा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथाम रोखोमै दावबायनाय जायो नङा होमबा जोङो हाजों दावबायो आरो सरासनस्रा दैजों दावबायो। आरो जोङो हाजों एबा गोजौजों दावबायो। जायखौ जोङो ओ एयार'प्लेनजों दावबायनाय जायो। हाजों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जायखौ जोङो हाजों खारनाय जि खारथाय जोंनि साइकेल बाइक एबा गारि
औ।
बे गारिफोरजों दावबायनाय बेखौ मा बुंनाय जायो बेयो हाजों दावबायनाय।
औ औ।
दैजों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दैनि लैथोनि लैथोजों एबा दैनि सा सा जोङो नाव नङाबा जाहाज। दा बेबायदिजों जोङो मा खालामनाय दावबायनाय हायो। दा जोङो बे मोन थाम रोखोमनि जि दावबायनाय दा बे दावबायनायाव आं सानो जे बे मोनथाम रोखोमनि दावबायनायनि गेजेराव हाजों दावबायनायखौनो आङो साबसिन होननानै सानो। मानोना बे हाजों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जिहेथु बेयो जायखिजाया मोनसे खार थायनि गेजेरजों दावबायनाय जेरैहाय साइकेल होन जेरैहाय ओह मा होनना बुदों बेखौ बाइक मटर साइकेल जायखौ बुंनाय जायो। जेरैहाय गारि बे साखा खब्रै गारि एबा बेनि बांसिन साखा थानाय गारि जायखिजाया बिदिहाय गारि खारनायजों जुदि दावबायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बेवहाय जोंनि मिथिंगायारि जि नुथाय बे मिथिंगायारि नु थाय बेखौ जोङो नुलांनो हायो आरो बेनि अनगायै जोङो जुदि बहाबा दावबायहैैनाय जायोब्ला जाय जायगायाव जोङो दावबायहैदों बेवहाय ओ जोङो गोबां रोखोमनि ओ रावारि सुबुं गोबां रोखोमनि ओ बेवहाय गुबुन गुबुन आदब खायदायै जि संसार जानाय गुबुन गुबुन आसार खान्थियै जि संसार जानाय बे संसार जानायफोरखौ जोङो बेवहाय माबायदि संसार जादों गुबुन रावारिफोरा माबायदि संसार जादों जो जोंनि बरनिनो गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा माबायदिहाय संसार जादों दा बैफोर गासैखौबो जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जायो। आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां जोङो गियान आरजिनो हायो। जों दा सोलिबाय थानाय जि संसार जानाय बेनि अनगायै गुबुनफ्रा माबायदि संसार जादों जों बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि सं संसार जानायनि जि मोजां आयदाफोर बेखौ जोङो गियान फ आज जिनो हायो आरो जोङो नुफेरै गोबां जिब जुनार बेनि अनगायैबो गोबां बिफां लाइफां जायखौ जोंनि ओनसोलाव गैया। जायखौ जोंनि ओनसोलाव मोननो थाङा दा बेफोरबायदि गोबां जिनिसफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आरो गोबां गियानखौ जोङो मोननो हायो ओनथां।
औ
नोंथांनि जि ओ आयदा बेयो ओ गोबां मोनसे मोजां बे मोनसे आयदा दा बेखौ खौ लानानै ओज जोङो गोबां रोखोमनि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन दै फैबाय थानाय जि जोंनि इयुन जोलैफोर दावबायनायनि गेजेरजों जों मा मा मुलाम्फा खालामनो हायो। दावबायनायनि गेजेरजों जोङो। ओ नुफेरै जायगाखौ बोरै नुनो हायो बोरै गियान बुथुमनो हायो बेनि। सायाव बेयो खोब मोजां मोनसे टपिक जादों नोंथां।
औ नोंथां जों दाउ दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन हारि बा गुबुन हादोर बा गोजान गोजान जायगानि बागै जोङो मिथिनो हायो नोंथां। जेरै जों बेसोर। ओ राव हारिमु गाननाय जोमनाय। बिसोरनि जानाय लोंनाय। बेफोरनि बागै जोङो मिन्थि नों। नुनो हायो नुयो। बेसादफोरखौ नायनो हायो। हायो बा मिथिनो हायो बै जायगायाव थानाय जों बायदिसिना मिथिंगायारि नुथाय। बा बै जायगानि गुबुन गुबुन नुथायाइफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो दावबायायोब्ला गुबैय जोङो ओम दावबायनाय बुंब्लाथ' फरायसाफोरनि दावबायनाय बे दावबायनायाथ गोबां गोनां माने फरायसाफोरा गोबां नुफेरै नुथाय जेरै बिजाबफोराव बा मबाइल टिभि बेफोरबायदियाव जा फरायनानै फरायसाफोरा गियान मोनो। बा। मोननो हायो बे। फोरफोरखौ बा नुनो हायो बा मिन्थिनो हायो। जेरै बुहुम खौरां। बा जारिमिन बेफोर गासैखौबो जों बिजाबाव मोनो नाथाय जोङो मोगथाङाव नुनो। थाखाय जों बेफोरखौ दावबायनो नांगौ बा दावबायोब्ला जों बेफोरखौ मोगथाङाव मोनो गोदो गोदोनि जोंनि र राजाफ्रा बा गोदोनि जारिमिननि बागै जोङो दावबायोब्ला मिथिनो हायो आरो फरायसाफोरा बा मिथिंगायारि दावबायनाय बुङोब्लाथ जोङो मिथिंगायाव मोननाय जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार बे नुफेरै जायगाफोरखौ। बा नुफेरि मुवा जिबफोरखौ जोङो गासै फरायसाफ्रानो नुनो बा मोननो हायो। आरो जेरै नुफेरि दाउ गोमालांनाय दाउ। बा गोमालांनाय जिब जुनार बेफोरखौ फरायसाफोरा नुयोब्ला जों गोबां गियानखौ मोननो हायो। लोगोसे आरो। फालांगिफोरनि दावबायनाय बे फालांगिफोरनि दावबायनायाबो मोनसे गोनांथार। मानोना फालांगियारि। दावबायोब्ला बै जायगायाव जाय जायगायाव दावबायहैयो। बै जायगायाव। फालांगि फोरा बै फालांगि खालामनायाव बा मुवा बेसाद बेफोरनि बागै बेसफोरनि बेसेननि बागै जोङो फालांगिफ्रा मिन्थिनो हायो। बेनिखायनो फालांगिफोराबो गोबां दावबायनाया गोनां। आरो जों गोबां हादर दावबायोब्ला गुबुन गुबुन हादोर फोरनि बागैबो मोनथिनो हायो। बेनिखायनो जों दावबायनाया गोनां मानोना औ जोङो दावबायोब्ला गासै नुफेरै जायगा बा नुफेरै बेफोरखौ जोङो रिएलाव बा मोगथाङाव मोननो हायो। बेनिखायनो जों दावबायोब्ला गोनां। होननानै सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां। जोङो दावबायनायनि फारसे जोङो बेखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो जोंनि जि जाखांफुनाय जे लाइमोनफोर जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो ओ सांग्रांथि लाबोनाया खोब गोनांथार। गोदोनि गोदो सुबुंफ्रा
औ।
ओ बारा गोसो होआमोन आरो बेखौ गोनांथि होनना सा थानाय जायामोन नाथाय आथिखालनि जिबि गियानि जुगाव ओ बे दावबायनाय ओ गथ'फोर बा उन्दैफोरखो गोजौ फारसे दाव गा लांनायाव जोबोर गोनां जाना फैदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। जेरै जों अख्रां साजों दावबायनाय बे अख्रां साहाजों दावबायोब्ला जों अख्राङाव थानाय मुवा फोरखौ जोङो मोनथिनो हायो बेफोरबायदिनो जों दैयाव दावबायोब्ला जों दैजों बा जाहाज बेफोरबायदि गोबां मुवाफोरजों दावबायनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जों लैथो बा दै दैमा। बा गुबुन गोजान गोजान जायगायाव जोङो बेयाव दावबायहैनो बा बेफोरनि बाग बागै मिन्थिनो हायो।
औ औ।
औ नोंथां। ओ नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो थारैनो थां
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नि दोनि
दे होमबालाय बिदिबा गोजोन्थों
औ गोजोनथों नोंथां